हेलौ।
हेलौ औ खोनाबाय।
जोङो दा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलायनोसै।
औ नोंथाङा एसो ओरैनो बुंनानै होग्रोदो उम।
औ माने ओ जोंहाथ दा दासिमबो आबाद बिथिङाव जौगायाखै नङा होमबा थ जोङो माबोरै आबादखौ गोजौ थाखोसि म लांनो हागोन बे
औ औ औ सावरायजायो।
जोंनिथिं आबाद जौगायैनि गुबै जाहोनफोरा जाहैबाय जोंनिया दासिमबो माने मा होनगोन बे ओं। ओ जों माने दासिमबो बैफोर माबाफोरखौ बाहायनो हायाखै ज ओम जेरैहाय बोथोर बोथोरनि बिगियान होनगोन ना? माने ओ जोङो माब्ला समाव अखा हागोन माब्ला समाव सान्दुं दुंगोन बेफोरखौ माने जों दासिमबो नायनो रोंनाय जायाखै आरो ना।
औ
नायनो रोंदोंबाबो माने जों मब बाइलाव नुनो मोनो माब्लाबा नाथ जों बेफोरजों गासिबो मिलायजोब जोबहोनो हानाय बे-बेखौ मोना आरोना
ओं
जोहा जुदि बेफोरो ओ माबाफोरा फैयोब्ला टेकनिकफोरा फैयोब्ला ओ जों बोथोरखौ नायना माने माब्ला समाव अखा होगोन बे समखौ नायनानै जोंङो आबादफोरखौ मावनो हायो।
उम्म
जेरै जोंनियाव आरो नै दा गोबां अखा हागासिनो नङा होमबा?
खौबो जोंङा ओ दोनथुमनो हानाय ओ माबाफोर टेकनिक दं नामा बेफोरखौ साननो हानाय जानांगौमोन आरो। नाथाय दासिमबो बे जोंनिसिम सफैनो हायाखै
उम
ओ जोंनियाव दा
उम
दाथ' जेनेबा दा दैज्लां सिजिनाव नारें लेबुखौ हमना लाबाय आं जोंनि नारें आबाद मावो हिसाबै ओ नारें लेबुआ दा जेबा गोबां फिथाइ दङ आरो नाथाय बिनि दामा बिराद ख खम आरो ओ दा बेफोर खौ जोङो बे फिथाइफोरखौथ' ओरैनो माने दाम खमनि थाखाय गोबां मानसिना ओरैनो मोनफ्रुलांजोबो आरो। गाज्रि जाजोबोसो दाम खमनि थाखायनो बिसोर खाया ओमफ्राय बिसोरखौ मोनसे जायगा बा ओ मोनसे स्टर रुमफोराव प्रिजार्भ खालामनो हागोन नामा? बेफोरनि सोमोन्दै एसे आसा साननो हानाय माने सरखारफोराबो बेफोरबायदि जायगा खालामनानै दोनफैयोब्ला गामि गामि माने बिदिखौ स्टर खालामना दोननानै बै जेब्ला समाव बे प्रडाक्टआ ओंखारला खम जाहैबाय प्रडाक्टआ बे समाव जोङो बेफोरखौ माबोरै बाहायहैनो हागोन। बा माबोरै बेखौ फानहैनो हागोन। फोरखौ। रिजार्भ खालामना दोननानै बै समाव बाहायहैनो हानाय जोंनो माबा मोनसे नांगौमोन आरो बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो जेरैबो जोङो आबाद जौगालांहोनो हायो माने आबादारिफोरा गोबां खहा जायो आरो बेफोरबायदिनि थाखाय एफा खस्थ मावबाय एफा खस्थ मावनानैबो जोंहा ओ जेबो प्रफिट गैया बेफोरबायदि जायो आरो गोबां लस जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेै थांनाय बोसोरावबो जोङो। बोसोर माने नैबे दाखालथांनाय माबायाव मेसें बोथोर बोथोराव ओह थिम्स जि आबाद मावदोंमोन। बे धेमसि आबादावबो अखानि गोबां बिबांनि जाउनाव। जोंना तेमसि आबादा गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेफोरखौ जों
ओ।
खौ नायनो हाखानायमोनब्ला जोंहा अखा होगोनखौ मिथिखानायमोनब्ला जोङो एसेसे आगोलफोरावनो बेफोरखौ थिखोनो हानाय माबा मोनसे फैगौमोन बेफोरबायदि जायो आरो औ दा नोंथाङा एसे बुंदोलाय?
उम उम उम ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंना बोथोर लानानै बोथोर गुबुन गुबुन आबादफोर मावनाय जायो। ओ दायो दैज्लां बोथोर, दैज्लां बोथोरनि आबाद मावो। मेसें बोथोराव मेसें बोथोरनि आबाद मावो। आरो खिसुमान आबादफोरा आ ओ बारमास मावजाग्रा आबादफोरबो दङ। दा बे आबाद मावनाय बिथिङाव आ जों नुनो मोनो। खायसे आबादफ्रा जायफ्रानाखि बोथोर लानानै बोथोर मावनाय जायो बे आबादफ्रा मोनसे बोथोराव मालाबा समाव जमा जमा बुरजा बुरजा ओंखारो जायनि दाहो-जायनि जाहोनाव माने दामफोर मिलायलाया दामफोर खम फोरावनो फाननो गोनां जायो। दा बेबायदियाव जोंहा आबादारिफ्रा लस जायो आरो नांगौ रोखोमनि बेसेन मोनिनि थाखाय बिसोर लस जानो गोनां जायो सम लानानै सम लानानै माने बांसिनानो जायो दा। दा ओ बे बिथिङाव जों ओ नायोब्ला ओ साइन्टिपिक लि ओ गोबां माबाफोरा आबादनि बिथिङाव साइन्टिफिकेलि गोबां खामानिफोरा जायो आथि ओ साननो हायो। दा आथिखालाव माने गोबां जायगाफोराव जों नुयो मदार्न टेकनिकजो जों आबाद आ दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै नारेंफोर नारेंनि खोथा बुंदों। आरो देमसि आबादनि खोथा बुंदों मा दा आंथ' बेफोर आबादखौ मावफेराखै आरो मावनाय जायगाफोरावबो आं थांनानै सो गोबां माने नायहैफेरनायबो जायखै दा आं एसे आ फंनैसोल बाथ्रा बुंगोन आरो दा साइनटिफिक केलि जों नायोब्ला साइन्टिफिकलि माने नारें आबाद मावनायफोरखौ जोङो सा मदार्न टेकनिकफोरजों नायबिजिरनानै जों आबाद मावोब्ला मोजां मोजां प्रदाक्ट दिहुननो हायो। दा नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो बे ओ नारें आबादखौ ओ लस जायाजासे मा आबाद आबादारिफ्रा ओ माबोरैहा दोन थुमनो हानाय आरो फाननो हानाय बेफोरनि सुबिदाखौ नोंथाङा बुंदों। दा बेफोरखौ आ बेफोरनि सुबिदाफोरा आ साइन्टिफिकलि जायो खिन्थु मा खासे जोंनि आबादारि ओ खरसा फोर खालामनो हायियाव बेफोर प्रडाक्टफ्रा जोंना बेफोर अ माने सुबिदाफोरखौ बानायनानै लानो हानाय जाया आरोना जोंनि जायगायाव बांसिनानो। दा आरो बेफोरनि फारसे आ गभार्मेन्टनिफ्रायबो एसेबां मोजाङै सुबिदा होनायखाय बुंनो थाङोब्ला थ ' नारें फोरनि बिथिङाव गभार्मेन्टनिफ्राय जेबो सुबिदा गैया आरो बेफोरबायदि जमायनानै दोननाय मानाय बेफोर फाननाय बेसेनफोरखौ ओ बेफोरनि फारसे माने गभार्मेन्टनिफ्राय जेबो सुबि दा होनाय बायदिखौनो नुहुरा। दा बेफोरो माने लासै लासै जागोन माने आंनि नुनायाव दायो एसे जौगाबावनांगौ आरो मदार्न टेक दिगजों आबाद मावनाय आबाद मावनायनिया जोंनि जायगायाव ओ खिस ओ खायफा आबाद फोरखौ मावबाय खिन्थु बांसिन जाजोबाखै आरो। दा बिदिनो जों गुबुन गुबुन आबादफोरखौबो नायो जोंनि थिं। आ बेबायदि आबाद मावनाय जायो आ दायो। तरमुस आबाद मावो। जोंनिथिं बांसिन तरमुसखौहाय बारमास आबाद मावनाय जायो आरोना तरमुसा मास मोनथामावनो फसलखौ मोनो मास मोनथाम। मास मोनथाम बा बोसोरसेयाव आ‌ खनथाम बा खनब्रै खनब्रैसि महालागै मावनो हायो थेब्लाबो माने सिफोरा बांसिन खनथामसिमहालागै मावो आरो। तरमुस आबादखौ। बेनि अनगायैबो जोंनिथिं ओरैनो बारिफोराव आरो रबारफोर गायनाय गायनानै दोननानै गायनानै लानाय दं आरो। ओमफ्राय साफार बागानफोर दङ आरो। बेनि अनगायैबो। ओ फानलुफोर गायनाय जायो बेनिफ्राय जाखिनि माइ। गायजानाय हा बेफोराव माइफोर गायनाय जायो। दा फान्लुफोर। गायनाय बिथिङावबो जोङो गोदोनि समाव एसे आलदा आलदा रोखोमै गायोमोन आरो दा खिन्थु फानलुखौ जों एसे मदार्न टेकनिक जों गायनाय जायो आरो। माल्थिं साल्थिं बहायनानै आ फुलिफोर खौबो गोदोनि लकेल फानलुफोरखौ जोंनियाव आथिखालाव नुला आरो गायनाय जाला। एसे मोजां रोखोमनि माने। आ बे गुबुन गुबुन नाम दं बेफोर बेफोरखौ गायनाय जासै आरो। हासारफोरखौ नांगौ रोखोमै। होयो बेनिफ्राय दैफोर दैफोरखौ नांगौ रोखोमै सारनानै होनाय जायोसै आरो। दा बेफोरनि अनगायैबो जों। जोंनि जायगानिखौल बुंबाथ जानाय नङा दा गुबुन गुबुन। गुबुन जायगाफ्राव माखा। माखासे गोबां टेकनिकजों आबाद मावनायफोर नुसै आरो आ दा मडार्न टेकनिक जों आबाद मावनाय होनोब्ला थ जोंनिया किसुमान जेरै तरमुस फानलु दुन्दिया बेफोरखौ माने न' सिङावनो मा माने लाइट साइट बहायनानै आरो दै सै होनानै माने मदार्न थिक निकसजों दै दै पाइबयाव दै सो सोनानै बेफोरबायदि आबाद मावनायफोरबो जों नुयो आरो बे जाबाय आथिखालनि मडान टेकनिक किन्तु बेफोरो डेब्लब जाजोबाखै आरो नांबावगौ। आरो माखासे आबादारिफ्रा उम उम। आ माखासे आबादारिफ्रा माने।
औ ओरैबायदि माने जोंनि आबादारि बर आब बरखौनो बुंनोसै आङो। जोंनि आबादारिफ फोर माने फालांगिनि थाखाय आबादखौनो मावा बिसोरो गावसोर जानायनि थाखायल। मावो बिनि थाखायनो दावगाखै बायदिबो मोनदों आं। आरो औ माने ओ नां-नांगौबायदि। बिदि हासार होआ बिसोरो माने। जोंनो जाखागोन हिसाबै। औ मानो इसेबां हासार बाहायनाय इफोरबायदि साननाय थायो आरो बिसिनाव। बिनि थाखायनो बेयाव। आरो मोनसे बिसोरो हाइब्रिदखौ एसे बाहाया दे। दासिमबो माने हाइब्रिदखौ बाहायनांग औ मानोना हाइब्रिड दाब खम समनि गेजेरावनो जोंनो फिथाइखौ होयो थ जोङो हाइब्रिदखौ मावोब्ला जोङो। खनसेनो जायियावनो मोननै मोनथाम आबाद मावनो हागोन माने बोसोरावनो आरो। जोंथ दा बोसोराव खननैलसो मावोना? खननै जायगायाव जों खनथाम खनब्रै बेफोरबायदि मावनो हागोन आरो जुदि जों हाइब्रिदफोरखौ गायोब्ला। आं बिदि मोनदाङो आरो माने
बे जाबाय आ-आ-आथिखालनि माने मते दिहुनजानाय आबाद आरो दा बेफोर। फोरनो जोलै हिसाबै फानहरो। दा बेफोरबो गायजायो जोंनि हायाव। उम थिगानो एनिफ्राय। ओ खम जा-जायगायावनो गोबां प्रडाक्ट दिहुननो गोनां जायोब्ला। माखासे उम बोथ बोथोरफोरखौ नायनानै माखासे गियानफोर थायो आजिखालि आबाद मावनायावबो माने
औ थायो औ जोङो बेफोरखौ औ सोलोंनांगौ औ औ सोलोंनानै लानांगौ
औ सासे गोदोनि बायदि सासे जाम्बा जाम्था आबादारिया माने ओ आथिखालाव थावरिनो एसे गोब्राब जासै आरो जुदि बियो समजों लोगोसे गावनि साननाय हनाय आबाद मावनायनि टेकनिकफोरखौ डेभलप खालामफायाब्ला ओ सोलों थानो रोङाबा बियो माने आथिखालाव आबादनि सायाव सोनारनानै जानाया एसे गोब्राबसै आरो।
नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा?
समाबो जाबाय। मोजां टपिक नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय। उम दे ओम।